हेल' औ खोनादोंना नोंथां औ खोनादों दे दे बुं
आं नोंथांजों ओ एसे सोलोंथाइनि सायाव सावरायनो होननानै हरनाय थाबाय।
औ औ जागोन नोंथां औ सावरायनो हागोन नोंथां‌
औ नोंथाङा बिदिब्ला एसे फोरमायनानै होग्रोनो ना
अ सोलोंथाइनिबा औ फोरमायगोरनो हागोन आङो जोंथ सोलोंथाइ होनोब्लाथाय जोङो माने जोंनि मोनफ्रोमबो जिउआव नङा होमबा साफ्रोमनि बो जिउआव जोंनो नांगौ बे सोलोंथाइखौ
औ
बे माने सोलोंथायाथ' जों मोनसे जोंनि मा होनदों ओ बेयो जेरैहाय जाय जिनिसखो जोङो मा होनदो मोनदाङा जाय जेरैखोम मिथिया बेखौ जों माने सोलोंनाय आरोना बेयो जेरैहाय जोङो जोङो गोबां जोङो ओ जों लांनो बिथिं खालामनो हायो जोङो जे जों उन्दैनिफ्राय जेथिया जोङो सोलोंथाइ लाबोयो नङा होमबा?
औ औ
जों मा होनो जोङो मोनसे गावनि मा होनदो मोनसे ओ ओ डिजाइन माने गावखौनो माने नों ङो मोनसे जायगायाव माने नों जेरैहाय मोनसे जायगा नङा होनबा बुहुम जों बे बुहुमा गोबां जोङो गुवार नङा होमबा बेबायदि गावनो माने सोलोंथाइ थायोब्ला गाव हारसिङैनो मा होनदों जों माने गुवार बे बेफोरबायदि जोङो ओ जानो हायो आरो माने माने जोङो जों उन्दैनिफ्राय जोङो मा होनदों जोङो सोलोंबोयो माखासे जोंनि गोबां माने माबा थायो दै सोलोंथाइ होननाय लोगो जों मा होनदों जों जेरै फरायनायनि गेजेरजों जों नङा होमबा जोङो फरायनायनिजों नोेजोरजों फरायनाय लेखाफोर फरानि गेजेरजों जोङो गोबां गियान जोङो मोनबोनो हायो बेनि गेजेर माखासेया मा होनदो बेनि गेजेर सोलोंथाइ खायसेया बांसिनानो मा होनदों खायसेया सोलोंथाइखौ लाबोयो मा होनदो जों गुदिनिफ्रायनो लाबो नङा होमबा उन्दैनिफ्रायनो उन्दैनिफ्राय लानानै जों मा होनदो देरजासिम अब्ला जों बेयाव खायसेफोरा खायसेया मा होनो सोलोंथाइखौ लानानैनो खायसेया मा होनदो गोबां ओ सरखारि सरखारिनि मा होनदो बेथन गोनां हाबाफारि मावो सोरबाया सोलोंथाइखौ लानानै बाबो माखासे आबादारि फार्म खालामो नङा होमबा नोंथां सोरबाया लानानै मा माखासे दारिमिन आरो सोलोंथाइखौ लानानै सोरबाया मा होनो दारिमिनफोरसो बिदिनो मा खासे गोबां माने ओ सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो मानसिया जौगानो हायो आरो मा माखासे जोङो गियान आखल आखु खौ जों मानिफ्राय सोलोंनो हायो जों सोलोंथाइनिफ्राय सोलोंनो हायो औ
औ
उम। अब्ला जोङो सोलोंथाइखौ लानानैनो जों सासे जों फोरोंगिरिनि जों महरबो होनो हायो नङा होमबा। फोरोंगिरिजों जानो हायो औ नोंथां औ अब्ला नोंथाङा सासे फोरोंगिरि जानांगौब्लाथाय ना। सोलोंथाइनि गेजेरजों। सासे फोरोंगिरि जायो अब्ला बै। गिराया। नङाहोनबा। सासे फोरोंगिरिया ओ। फरायसाफोरनि गेजेराव माबायदि ओ बिथिं होनांगौ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा आंनो‌। माने माबायदि आब्रुथि होनांगौ फरायसा। फोरनि सायाव। फरायनायनि बागै माबोरै गियान सोनानै होनो हायो फरायसाफोरनि गेजेराव जाहाथे बे फरायसाफोरा माने इयुन जोलैयाव मा होनदों जाफुंसार जाहैनो हायो बेनि बेव एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां आ आंनो।
ओं सुंद'यैफोर मायना। जाखिनि आं दा गोसोआव फैयो बा बुंनो हानायखिनिखौ। औ। सासे फोरोंगिरि जानोबाथ' जोङो गोबां बा गियान लानांगौ लानो लाग्रोनांगौ आरो। फोरोंफैननो थाखाय इयुनाव। जो फोरोंहैफिननो थाखाय। बा उन्दै उन्दै। फैसाफोर थाहैबाय नालाय। बेफोरखौ मोजाङै बुज बुजायनो हानाय बायदि। जों गावबो बुजिना लाग्रोनांगौ औ। बुजिनानै लाग्रोनांगौ होमबासो जोंबो गोसो होनानै बुजायनो हागोन बा बिसोर। खौ गोसो थाहोनो हानो हागोन। जाय। खिनि जों बुङो बिसोरखौ बे। बिसोरबो बुजिनो हानाय बायदि एसे। गुरै रावै। बिसोरबो हमदांनो हानाय बायदि जों। फोरमायनांगौ आरो बा बे आयदा मा आयदा दङ लेखायाव मा लिरनाय दं बे फोरनि बागै सोंलुनि फिन्नायफोरखौ जों एसे बुजिनो हानाय बायदियै दिहुननानै होनांगौ बेखौ आं सानो ।
उम्म उम्म औ नंगौ नोंथां ।
आरो बांद्राय ओ रागाबो देखायनाङा होननानै आं सानो आरो बांद्राय राग गा देखायबा आरो फरायसाफोराबो फोर फरायनायाव आरो गिनाय फैयो बा सोंफिननो गियो बिनिखायनो एसे फरायसा फोरजों गुरै माहि देखायबाद थाय बिसोरबो सोंफिननो हायो आरो साहस फैयो औ नोंथाङा बेनि बागै मा सानो?
औ नोंथां बुंनायानो नोंङा होमबा सासे फोरोंगिरिनियाव बा बेनियाव मा होनो? बेनाव सासे नों फरायसाफोरनिख्रुइ नङा होमबा बेनियाव बांसिन गियाना बेनियाव थानांगोन सोरनियाव थ फोरोंगिरिनियाव थानांगोन नङा होमबा? बेयो फरायसा फोरखौ माबायदि बिथिंजेयै नङा होमबा रोंहोनाय माबायदि बिथिंजोंनो बेयो मा होनदो बे बेखौ फोरोंनानै रोंहोनो हागोन नङा होमबा बे फरायसानो मा होनदो? बेनि जोङो बिजाबनि फारसे जोङो बोरैहाय गोसो सो होनो हागोन बेखौ माखासे फोरोंगिरिनि माने दाय थआ थायो आरो । बिदिया ओमफ्राय फर फोरोंगिरिया फरायसालियाव मा होनदो फोरोंना हरगोन माखासे गियान आखल आखु नङा होमबा बेफोरखौ मेन गुबै औ बे फोरफोरखौ फोर फोरोंगिरिनि फरायनायफोरखौ जेथिया माबाखौ ओ बेनि बिथिंफोरखौ बिसोर मा होनो फरायसा मान होना मानिना सलिनांगौ नङा होमबा। फोरोंगिरियाबो फरायसा फोरनि जेरैहाय ओ माखासे नङा होमबा। बिथिंफोरखौ बेफोरखौ रुल्स फोर माने आयदाफारिफोरखौ मोजाङै मानदो बेखौ ओ बिसोरबो मानदो खालामनांगौ आरो । फराय फरायसाफोराबो फोरोंगिरिनि बिथिंफोरखौ मान होनो मानिलायनांगौ।
औ औ नंगौ नोंथां औ ।
अब्ला बिदिनो जों आं औ खोनादों। नोंथांनिखौ आं मोजां खोनाफैयाखै ।
औ खोनादों दे आं नोंथां नोंथाङा खोनादों ना?
औ औ औ खोनादों नोंथां। दे। अब्ला जोङो मा होनदों फरायसाफोरनियावबो नङा होमबा मोनसे उन्दै समनि। ओमफ्राय इसे सासे फोरोंगिरिया
औ औ औ नंगौ नोंथां।
हेलौ
औ नंगौ नोंथां खोनादोंना नोंथाङा।
औ नोंथांनिया एसे नेटवर्कआ प्रब्लेम जादों नोंथांनिया जेरैहाय जोङो मोनसे बुहुम नङा होमबा औ जेरै बुहुम मोनसे जों खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
औ औ बैफोरबायदि जेरैहाय बुहुम मोनसै नङा होमबा। जोंथ' बे। बुहुमाव जेरै गोबां रोखोमनि नङा होमबा गोबां गोबां रोखोमनि सुबुं माहारि जिब जुनार बायदि मैया गासिबो दङ नङा होमबा बैफोरखौ जोङो मोनसे जोङो बेबायदि बुहुमखौ जोङो दावबायथिंनो हायाब्लाबो जों नङा होमबा। जों हाया एसेबां। गुवार बुहुमखौ जोङो दावबायदिंनो हाया अब्ला जोङो मानि गेजेरजों जों सोलोंथाइनि गेजेरजों जों सोलोंनो मोनो नङा होमबा बेफोरबायदिया जोंनियाव मा होन आरो गांसे बिजाबाव जोङो मोनजोबनो हायो आर ना। बेफोरबायदि न आथिखालावथ' गोबां ओंखारदोंङा होमबा ओ इन्टारनेटनि गेजेरजों जों नङा होमबा बेजोंबो जोङो गोबां जोङो सोलोंनो हायो। नङा होमबा जेरैहाय आ आथिखालावथ' जों मोनबाय माखासे अनलाइन क्लास बायदि फोरावबो जोंङो गोबां सोलोंनो हायो सासे फोरों अनलाइन गावनि गावनि गेजेरजों बेयो मा होनदों थानानै न'आवनो थानानैबाबो जोंनि गावनि फरायसालिनि बे बिथिङाव बियो हास्लाब ओ फोरोंनाय हास्लाब माबाबाबो बेयो न'आव थानानैबाबो बेयो ओ सम दिहुननानैबाबो मा होनदो ओ बेयो मोनसे प्लेटफर्मनि गेजेरजों जुदि बेमान ओ सोलो फरायसा फोरनो मा बेयो मोनसे दिन्थिफुंसारनो हायो आरो माने गावनिों रोंगौथिखौ माने आनलाइन नि गेजेरजों बे क्लास खालामनानै बेफोरबाय गोबां सुबिदा माने बे बेफोरखौ माने सि मोजां मोजां प्लेटफर्मखौ माने लानो रोंनांगोन आरो ना
औ औ नोंथां औ
होनांगोन फोरोंगिरिया औ बेफोर खौ बेफोर गियानथाय नोङा होमबा? रोंनायनि जेरै फरायसाखौबो बेहाय मोजां मोजां होम मोजां ओ नम्बर लाना बोरैहाय पास खालामनो हायो बे ओ सोलों फरायसा फोरनि गेजेराव मानदो बेफोरखौ फोरोंगिरिफोरा मानदो फोरमायना होनांगोन।
औ
नोङा होमबा दिन्थिना होनांगोन औ आरो फरायसाफोरनो माबा फोर गोरोन्थिबा बेखौ फोरोंगिरिनो मा होनदो ओ आसि थुुनाबाबो फरायसाफोरनो फोरोंगिरिया दिन्थिनो होनांगोन नोंङा गोरोन्थि जानायखौ औ माने जाय फरायसाया फोरोंगिरिनिफ्रायसो औ बुजिमोनैखौ बुजाय औ बिदि नाजानांगोन आरो अब्लासो होमबा जोंनि इयुन जेनेरेसन उन्दैया उन्दैफोरा अब्लासो मा होनदो? गोबां जौगानायाव फै
औ बुजिनानै औ आनजादफोराव मो जां नाम्बार लाखिनो हागोन। बा इयुनाव मोजां मानसि जाहैनो हागोन।
हो? बुंलाय नोंथां।
खोनादोंना नोंथां?
नोंथांनिखौ खोनानायाव एसे प्रब्लेम जाबाय थायो।
नोंथाङा मोजाङै खोनादों ना?
औ दा खोनादों नोंथां दे बुं
अ आं बेखौनो दा बावैसो नोंथाङाबो बुंलांबाय आं बेखौनो बुंदों आरो मोजाङै जुदि बुजाय होना नै गोसोआव लाखिहोनो हायोबाथाय आनजादफोराव मोजां नाम्बार ला खिनानै इयुनाव मोजां मानसि जाहै नो हानाय बा देर हासार जाहैनो हानाय।
अ
औ आरो गावनि आइ थिङावनो गसंहैनो हानाय बेखौ जों
मोजाङै मोजां औ औ नोंथांनिखौ एसे खोनानायाव एसे उसुबिदा मोनदों।
नोंथाङा मोजाङै खोनादोंना आंनि रावखौ?
हो?
नोंथां
खोनानायाव एसे उसुबिदा मोनो। औ। दे बुंलाय नोंथां। दे बुंलाय
औ दा बावैसो नोंथाङाबो बेफोरखौनो बुंलांबाय, आरो आं मोनथियैखौबो नोंथांनिफ्राय
खोनानायाव एसे उसुबिदा जाबाय